खोनादों औ ओ नोंथांनो फन हरनायनि ज जाहोनानो जाहैबाय ओ जों दिनैहाय दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा नोंथां?
सावरायजायो दे औ खोनादों औ उम नोंगौ नोंगौ जागायजेनसै
औ दे ओ दावबायनाय होनानै बुङोब्ला माने आंबो सासे दावबायारि माने दावबायनानै एबा बेरायनो जोबोद मोजां मोनग्रा। थिग बेबायदिनो ओ न' सेराव थानाय ओ मानास हाग्रामा जायखौ बुङो। मानास माहारिम माहारियारि हाग्रामायाव थांनानै ओ जोबोद गोजोननाय मोनदों जेरै बेयावहाय लावखार ओंखाम जानो थाखायबो जोबोद मोजां जायगाया लोगोसे ओ गोबां रोखोमनि जेरै जिब जुनार दावमा दाउसा दाउसेन एम्फौ एनलाफोरखौ रोखोम रोखोमनि नुनो मोनो। थिग बेबायदिनो जेरै मैदेर ओ सेसा
औ
अमा हाग्रानि मोसौ ओमफाय बेबायदिनो गान्दा बेबायदि दावराय बेबायदि रोखोम रोखोमनि माने जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनदों‌। गोजोन्नाय मोन्दों बेफोरबायदि माखासे नुफेरि बुस्थुफोरखौ नुनानै। आरो ओरैबायदि मोनसे मोजां जे जेनेबा बे जायगायाव बेरायहैनानै एबा लावखार ओंखाम जानो थाङोब्लाबो बे जायगायाव ओरैबायदि साखोन सिखोनखौ नुबोनो मोनदों आरो जेनेबा माखासे लेथ्रा बुस्थुफोरखौ माने बे जायगायाव गारनायखौ नुनोमोन नुनो मोनाखै आरो बे जायगायाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे बेनि उनाव आरो ओ ओ दावबायग्रा नालाय दावबायनो मोजां मोनबावो आरो ओ जोंनि साखाथियावनो थानाय जेरै ओ सरलपारा होननानै बुङो भुटान सेरनि सानसेखालि बेयावबो थांनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों माने भुटान सेर सेर मिथिंगानि नेरसोन ओ हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै जिरि जिरि माने बेफोराव गिदिं बेफोराव थाङोब्ला माने गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो माने बेखौनो फोरमायनो हायोदि दावबायनायजों माने ओ गावनि ननिफ्राय बायजोआव थाङोब्ला ओ साननाय हनायफ्रा माने आलादा रोखोमै जायो माने बै जायगा बै जायगानिया माबोरै थायो एबा गावनि अन जायगानिया माबोरै थायो नैबेनि फारागथिखौ एसेब्लाबो मिथिनो मोनो आरो नोंथां ना?
औ नोंथां
आरो गुबुन गुबुन हादोर एबा गुबुन जायगाफोराव थाङोब्ला जेरै ओ हमनानै लाबाय ओ भुटान जोंनि खाथियाव थानाय भु भुटानफ्राव थाङोब्ला जेरै जोंनि ट्राडिसनेल ड्रे-ड्रसफोरखौ जों मालायफोरनो दिन्थिहोयनो हायो आरो जोंनि एसे एनै ओ भाषाफोरखौबो माने एक्सेन्ज खालामलायनो हायो नोंथां ना? बेबायदिजोंनो जोंनि जोंनि बर हारियाबो माने ओ बयजोंबो मिथिजानाय बायदि मोनो आरो बेफोरबायदिनो ओ दावबायनाया मोनसे ओ सोलोंथाइ बिथिङावबो नोजोर बोनो हायो नामा होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा बेफोरबायदि ओ दावबायनायनि सायाव एसेसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ आं आं गोबां जायगा दावबायदों आरोना आंनि जिउआव दासिमबो मानोना आं खामानिबो मावदोंमोन बेबायदिनो दावबायनायनै एसे औ आंबो नोंथांमोननि बे दा नोंथाङा जे मखबाय। नोंथांमोननि बा जोंनि ओ आसाम हादोरसानि नांजाबानानै थानाय हादोर मोनसे दङ बेनो जाबाय जोंहा आंगोनि ओ समायना महर बा समायना मिथिंगायारि महर जों बुंफजोब थानाय बेनो जाबाय भुटान हादोर नङा होमबा औ बे भुटान हादराव आंबो थांदों आङो ओरै गेल्ली फुं होननाय नोगोराव थांदों आरो बिथिं ओ आं सानजुपजोंंखारहैननाय बे जायगायावबो थांदों आरोना आङो आरो बेथिं आरो उदालगुरि जिल्लाजों थांनाय बे भैरबकुन्द बे बिबो भुटान हाबनो हायो। थांदों आरो ओमफाय आं मोनसे से जायगा नुबोदों बेनो जाबाय गेलेमफु नोगोर बे गेलेमफुआ ओरैबायदि समायना आरो ओरैबादि दिसिप्लिन आरोना बेनि औ बिथांमोननि मानसि सुबुंफ्रानो जा नोगोरारिफ्रानो जा बा बिथांमोननि पुलिस हान्जा बा आर्मि हान्जा बेफोर रौनिया हान्जा बेफोरनो जा ओरैबादि दिसिप्लिन ओरैबादि साफा आरोना जायगाफोराबो टाउनाबो न'फ्राबो ओरैबायदि साफ आरो जायाफ्रा बिराद मोजां नांबोबाय आरोना बै जायगायाव थांनानै आरो मिथिंगायारि समायना महर दङ जेरै ओ बे दिन्दां आलायनाय दालां दंमोन जे
औ हेंगिं ब्रिज।
हिंगिं ब्रिज बुङो बेखौ।
औ।
आरो बेफोर जायगायाव थांगोन आंङो मोजां नांबाय आरो दैसाफोर दं। मोजां मोजां आरो बै बिथांमोननि लुनाय न' लुनाय जाय न'आव बिथांमोना लुनाय स्ताइल ओमफाय जोबोद समायना नायनो आरो बेनि आंगो उम्म आंगो बेबायदि आरोना जोबोद मोजां नाङो आरो नायनो था थ' बेफोरबायदि समायना समायना महरजों न' लुनाय बायदिसिना रोखोमनि न' नुनायफोरखौ नुनानै गोमोहाबबोदों आरो ना जोङो आरो औ बेफोरखौ नुनानै जोंहा गोसोखौ गोजोनग्लाय मोनदों। मोजां नांदों आरो जों बेनिफ्रायबो सोलोंथायाइबो लानो हादों आरो। बे मारै बिथांमोना न'खौ लुयो माबोरै थायो जायो। बिथांमोननि ओ समाजनि नेमखान्थिफोर बा बिथांमोननि जायगानि जाय नेम खान्थिफोर बा आसार खान्थि बेफोर गासैखौबो हमदांना हानानै जों जोबोद गोमोहाबदों आरो बा जों समायना नुनायजों लोगोसे जों मोजां मोनदों आरोना बेबायाददि थ' बिनो ओ दाब दाब जायगा बेरायबा नोंथाङा दाब दाब जायगानि बै जायगानि मिथिंगायारि महर समायना मिथिंगायारि महरजों लोगोसे गोबां ओ मानसिफोरनि आखु आखुथाय बा बेफोरबायदि गोबां गियान लानो हा जिनो हायो आरो ना जायगा बेरायबा दावबायबा मानिया आरो बेबायदिनो आंङो थांदों ओ नोंथांमोननि बे ओ बिदिनो थांदों आरो गासैबो मोनफा मोननै नायगाफ्राव थांदो जेरै आं आं थांनो गोसो दं दायो आरो आं मोजां समायना मिथिंगायारि महरफोरखौ नायनानै गोमो हाब दोंबा रंजानो आंहा गोसो दं जेरै ओ सिखोना जोहोलाव हारिमायारि हाग्रामा बेखौ आं थांनो जोबोद गोसो दं आरो। बे थांफेराखै आं दासिमबो नाथाय आं थांगोननो सानदों आरोना सरलपारा बे बेफोर जायगा दैसायावहा दुगैना फैनो जायगाखौ नायना फैनो बिदि आरो आरो सिखोना जोहो लाव नै हारिमायारि हाग्रामायावहाय ओ बेेहाय गोबां माने सना गाबनि मोख्राफोर मोननाय जायो बेफोरखौ नायनो थाखाय आं थांगोन आरो। आ बेखौ आंङो बेहाय गोबां बायदिसिना रोखोमनि सिखिरिफोर नुयो। लामायावनो नुलाबायो बेयाव जों बे मबाइल ससियेल मिडियाफ्राव नुला बायदों आरो ना। मानसिफ्रा बिदिनि थाखायनो औ बेफोर जायगाखौ नायनाय आं जोबोद गोसो आरो दायो। थ' नायहगोन सानसे थांनानै बेफोर जायगाखौ आरो बेबायदि बिदिनो थांदों आं ओरै सानदुं जंखारिजोंबो थांदों आङो रङिया जनो बेबायदि आरोना आरो गोबां जायगा बेफोरबायदि हाजो ओनसोलफ्राव फांदों
औ
बेबायदिनो अरुनााचलफ्राव थांदों आरोना आरो आ बमदिल्ला दिरां टावाङा मादुरि लेक होनना बुहो मोनसे सांसथारले खौबो बिलु
औ नोंथां
बेफोर जायगायाव थांदों आरो मोजां नाङो थांनानै आरो आरो गोजौ जायगा नालाय एसे जोंहा हायेननि मानसिफ्रा एसे उसुबिदा मोनो आरोना गोजौ जायगायावहा मानो होनबा ओरै अक्सिजेननि बिबांफ्रा खम जाहैयो आरोना एसे हां लाख' हाख' लाख' हाया बिदि मोनलायो आरो आङो
औ
बिनो आरो नोंथाङा अबेबा हाजो ओनसोलफ्राव थांदों नामा
हाजो हाजो होननानै आं दाबो इमान बाराद्राय थांनाय जायाखै जेरै जोंनि खाथि खाथि बङाइगाव साइडआव थानाय बे नााखाथि होननाय हाजो दङोना नोंथां
औ नंगौ
नाखाथि हाजोआवहाय थांफेरबाय माने जोबोद गोजौ मोनो आरोना माने गोजौआव गाखोलाङोब्ला हाङानो मोनगौआ मोनगौआ बेफोरबायदि मोनलाय लायो आरोना
औ बबे नाखाथि हाजो सिमा बे
औ
औ। मोजां आंबो बेखौ खोनादों नुफेराखै नंगौ नाथाय
औ मोजां।
बेरायनो मोजां लावखार ओंखाम जानोबो मोजां गाहायावहाय गोजौआवहाय गाखोनो मोजां मोजां दंफां लाइफांजों बुंफब नानै थानाय मोनसे हाजो होननानै साननानै साननानै लाजायो आरो नोंथां
आरो बिदिनो गोबां जाया थांनो हायो होनब्लाबो आरो नै आथिखालावथ' जोंहा हान्था मेलानि राहाफ्राबो मोजां जाबाय नङासै हान्थामेला मोजां आथिखालाव दा जों दाब दाब जायगा बेरायनो हायो आरो आथिखालाव दा बेरायनानै जोंनि ओ जोंनि बे दावबायारि बिफानफोरखौबो जों मोजां खालामनो हायो जोंनि ओनसोलावबो जों गोबां बायदिसिना हादोरनि हादोर सानि मानसि सुबुंफोरखौ दावबाय होहोनो जों बिदि हेफाजाब खालामनो हायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
बेदिनो जोंहा समा जाबाय नोंथां जों दोनथ'नोसै बिदिबा औ दे नोंथां औ।